हेल' औ खोनादों ना?
औ खोनाबाय दे
अ अ अ मा खालामबाय दं नोंथ आ दायो
आं दायो जिरायनानै दङ दे
अ आदसा आदसा होमबा जोङो दावबायनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा एसे?
अ दे सावरायजायो
औ ओरैनो नोंथाङा औ नोंथाङा ओरैनो नोङो माने दावबायनानै मोजां मोनगोना मोना?
आंथ' दावबायनानै मोजां मोनो सम थाबाथाय दाव हैयो आरोना ओमफ्राय अब्लाबो आङो बांद्राय गोजानाव दावबायहैनो मोनफेराखै आरो दावबायनोथ' मोजां मोनो ओरैनो ओहो मोनफेराखै
ओरैनो माबे माबे ओ थावउनियाव बा जायगायाव दावबायफेरखो?
आंथ' इदिहाय दावबायनाया जेरावबो इदि खाथि खालाफोर औ जों आरोना ओरैनो आं औ दावबायनाय हिसाबै दा एसे मान्स हाग्रायावसे दावबाय हैैखांबाय आरो ना नै बावैसो साननैसो सिगां
औ ओं इमफ्राय आरोबाव
बेनिफ्राय दा आगोलाव माने सिगाङाव थांदोंमोन आर ना भुटानाव दावबायहैदोंमोन बेनिफ्राय दाथ' सेनस जाजोब बाय आरो ना गोबाव स सम जाबाय आरो बिनिफ्राय बांद्राय गोज गोजानाव दावउबाय आरोना ओरैनो खाथि खालानि जायगाफोराव दुगैनो थांजायो अब्लाबो बियो खाथि खालायावसो आरोना दा मेन दावबायनाय होनोबाथाय आं दा मानासाव थांफेरबाय आरो
अ अ नोंथांनि खाथि खालानि ओ ओनसोलाव जेन'बा ओरैनो दावबायनो हाथावथाव माबा थावनि दङ?
दावबायनो हाथावथाव जोंनि थावनियाथ' बे मानास हाग्रामा मानास नेसनेल पार्क दंना बे आरोना एनिफ्रायदि जोंनि खाथियाव दा भुटान दं आर ना इन्दु - भुटान बेयाव दावबायनो हायो आरो जोंनि खाथ खाथि खाला औ।
ओरैनो मानास हाग्रामायाव नोंथाङा दावबायनायाव मा मा नुनो मोनदोंमोन मा मा जिब जुनार?
मानास हाग्रामायाव जोङो दावबायनो थांनायाव फार्स्ट टाइम मैखौ नुदों आरोना जों थांब्ला माने बे मैया माने हाजो खाथिनि गामि एरिया खाथियावनो आरोना गामि खाथियावनो हाजो सेर सेरदि गामि थायो बे गामिनि दै माबानि फोथाराव फ ख्रि गिदिर दङ बिहोनो दै लों फैदोंमोन आरोना
औ।
नुनो मोनदों आरो खाथियावनो बेनिफ्राय मैदेर नुबाय मै देर आरो बे बान्दर अ बान्दर मोख्राजि होनो जायगा जाय दा बेखौ नुदों आर ना ओमफाय मोफौ नुबाय मोफौ नुदों अ आयो फ्राय बिदिनो गान्दा गान्दाबो नु
आसाम निदि बे गान्दा थसेल गं गोनां गान्दा ना? बे गान्दाखौ नुदों आरो
उम्म ओमफ्राय औ ओमफ्राय नोंथाङा ओ माहोनो जोंनि बे जोंनि रायजोनि अनगायैबो गुबुन रायजोआव दावबायफेरबाय नामा?
आङो बिदि गुबुन रायजोआव दावबाय हैफेराखै ओरैनो बे खाथि खालायाव थांदोंबा बो बिदि गुबुन रायजोआव दावबाय हैफेराखै आरोना नोंथाङा थांफेरबाय नामा गुबुन जायगायाव दावबायनो ओरैनो जोंनि जायगानि अनगायै?
औ आङो जोंनि भारतबर्सनि औ भारतबर् सनि जोंनि गोबां रायजोआवनो आङो दावबायहैबाय आ। खमैबाबो नै मोनजि ओ मोननैजि मोन नैजि रायजोआव आङो ओ दावबाय हैैबाय बे जोंनि औ सा सानजा भारतनिबो मोनफ्रोमबो रायजोआवनो आंनो दावबायहैबाय।
औ।
गासै मोनदाइन ओ रायजो दंना जोंना सा सा सानजा भारताव। मेघालय नाग गालण्ड मणि पुर त्रिपुरा आरो बायदिसिना माने आङो गा
औ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ